दा ओ नोंथां आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा माखासे दोरोङारि आबादफोर दङ नङा होमबा नोंथां? बिनि सायाव फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
हागोन नोंथां औ। आ जोंनि बर' हारियानो जाबाय आबाद मावनानै जाग्रा हारि। जों बे आबादखौ गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो गाव गावनि ओ जिउ राहाखौ दैदेनलांनो थाखाय जों आबादफोरखौ मावबोनाय जायोमोन। बे आबादफोरखौ जोङो फाननानैनो जोंनि संसार जानायाव गोनां जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो ओ बायनानै लानो हायोमोन। थिगबेबादि बेबायदिनो जोंहा ओ माखासे आबादफोर दङ जाय आबादफोरखौ दों जोङो दैज्लां आरो मेसें ओ बे बोथोरफोराव जों मावनाय जायो। जेरै दैज्लांनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा दङ। माइ आबाद, फाथो आबाद, आरो थास' आबाद ओ बेजोंनो लोगोसे जोंहा मैगं हारिनि माखासे आबादफोर मावनाय जायो। जोगोनार, खुमब्रा, सबायबिमा, मैथा बैफोर आबादफोरखौ जोङो दैज्लाङाव मावनायखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मेसेंनि आबाद होननानै बुङो ब्ला जेरै बेसर देमसि गुजिथेल आरो कफि आबाद मथर, दालि बैफोर आबादफोरखौहाय जोङो मेसेङाव ओ मावनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोंहा माइखौनो जोंनि गुबै आबाद होननानै जों हमनानै लानाय जायो आरो बे माइ आबादखौहाय जोंहा बैसाग दाननिफ्राय खायफाया जागायो खायफाया जेठ मासनिफ्राय जागायो जायफोरनि जायगायाव माइखौ थाब गायो बिसोरो ओ बैसाग मासनिफ्रायनो जोंहा खारायजेननायखौ नुनो मोनो नोंथां बे माइखौ जोङो खायफा खायफा जायगायाव जों मेसें बोथोरावबो मावनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोंहा माइ आबादनि माखासे ओ बाहागोफोर दङ जेरै आसु माइ, माइसालि माइ, रन्जित माइ आरो जोसा माइब्रा बेफोर थाबाय बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन माखासे बाहागोनि माइफोर दंबावो जेरै जों गोदो गोदाय जोंहा बांसिन माइसालि माइखौ गायनाय नुनो मोनो नुनो मोनोमोन नोंथां बेजों लोगोसे बे माइब्रा जोसा नाथाय आथिखाल समावहाय जोङो ओ रन्जित जेरै ओ परिमल रन्जना बैफोर माइफोरखौहाय जों गायनायखौ आथिखाल समावहाय नुनो मोनसै दा बेबायदिनो माइ आबादखौ माबोरै मावो आं नोंथांनि एसे फोरमायदिनि माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा गिबियावनो ओ जोलै बासिनानै लाग्रोनांगौ जों मा माइखौ गायगोन बिदिनो बोसोरसे सिगाङाव जोंहा मावनानै दोननाय माइ बे आबादखौ जों बासिनानै लानांगौ जायखौ जोङो जोलैनो दोननाय माइखौ माइज्लि होननानै बुंनाय जायो बे माइजलिखौहाय जोंहा फोनो थाखाय माखासे ओ खोथिया थिलिनि गोनांथि जायो बेखौ जोङो जोंनि दुब्लिनि खाव माखासे खावसे बाहागोआव जों फोनाय जायो जेरै दब्लायसे दब्लायनै बिसे बुरजा गायगोन बिनिस सायाव सोनारनानै खायफाया ओ न'नि बारियावबो फोनाय जायो फोनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो माइज्लिखौ जोंहा ओ फोनो थाखाय साननै सानथामसो दैयाव जोङो फाथोनि बस्थायाव सो सोनानै सोमहाबगोरोनानै दोननाय जायो बे सोमहाबनायनि जाहोनानो जाबाय माइखौहाय जोङो गाजा बेरहोग्रोनांगौ बेनि उनावसो जोंहा खोथिया थिलिखौ हालेवनानै बा हालेवनानै लाखानाय माखास से जायगाफोराव जों फोनाय जायो फोननाय समाव खायफाया दुब्लियाव दै सोनानै दोनो आरो खायफाया गोरानैनो फैयो बेबायदिनो जों खोथिया थिलिखौहाय खादाफ्राव बा दनफ्राव लानानै जोङो हाबा थिनफ्राव लानानै जोङो ओ फोनाय जायो फ्रि फ्रि सारना नैहाय बेबायदिनो जोंहा ओरैहाय ओ खोथियाखौ फोननानै दोनबाय आरो फारसेथिं जोंहा ओ माइ गायनो थाखाय दुब्लि बे दुब्लिखौहाय जोंहाव हेव ए हालेवनानै लाग्रोनांगौ गोदोनि समावथ' जोंहा नांगाल मोसौजोंनो हालेवनाय जायोमोन नाथाय आथिखाल समावसो जों जोङो ट्रेक्टरफोरजों जों हालोवनायखौ नुनो मोनसै ट्रेक्टरजों हालेवबा जोंहा गोबां खम सम नि गेजेरावनो थाब जों एवखांनोबो हायो आथिखाल समावबो जोङो जायगा लायै जायगा आ नांगाल मोसौफोरजों जों एवनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोंहा गिबि खेब हालेवनायखौ जोङो खारायनाय होननानै बुङो नैथि खेब हालोवनायखौ जोंहा सामार होनाय थामथि खेब हालेवनायखौ जोंहा बर' होननाय बेबायदिनो जोंहा आलि दाननांगौ आरो आलि खोनांगौ खोखांनायनि उनाव जुदि जोंहा गायनायनि सम जायोब्ला जों बे खोथियाफोरखौ फुनानै जोंहा ओ माइ आबादखौ गायनाय जायो आ गायै गायै गायनानै जोंहा जेब्ला माइखौ गायखाङो अब्ला जोङो मोनसे फोरबो फालिनाय जायो जायखौ जों नांगोल जांख्रा होननानै बुङो बे नांगाल जांख्रा समावहाय जोंहा आ माखासेदोरोङारि आ हुदाफोर दङ जेरै हाब्रु फुनलायनाय जौ लोंलाय नाय खाजिफोर जालायनाय बेबायदिनो जों गाजा गोमजायै रंजा बाजायै नांगाल जांथ्राखौ खुंनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
बेबायदिनो ओ माइ आबाद मावनाय बा जोंनि बर'फोरनि बोथोर लानानै आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथाङाबो इसि फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो जोंनि बोथोरजों खाब जानानै जोंहा माखासे आबाद मावनाय हुदाया गोदो गोदायनिफ्रायनो दङ जे जोंहा दैज्लां बोथ थोराव आलादा आबाद आरो मेसें बोथोराव आलादा आबाद बेबायदिनो जोङो फ्राय दैज्लां बोथोराव जोङो माइखौनो गायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो मेसें बोथ थोराव जोंहा बेबायदिनो सिबिं सबाय बेसर आरो जोङो सबाय खौ दैज्लांआवबो जोङो गायनायखौ नुनो मोनो जोङो आथिखालाव बेबायदिनो मोनफ्रोमबो आबाद फोनो बेबायदिनो ओ दैलांनिखौ मेसेङावबो गायनो हानाय मेसेंनिखौबो दैज्लाङाव गायनो हानाय जोङो बेफोरबायाददि जोलै मोननो हासै नङा होमबा नोंथां जोङो बेबायदिनो माखासे दिहुनगिरिफोरनि दिहुननायाव जोङो दैज्लां मेसें जेबो खुनु माबा गैया जोंहा आथिखालाव जों मोनफ्रोमबो बोथोरावनो मावनो हानाय बे सुबिदा बेयो जोंहा फैयो फैबाय जेरैहाय जोङो ओ दैज्लांनि खुमब्रा दैज्लांनि जोगोनार बेफोरबायदि मुं होनानै फ्राय बेफोरबायदि बोथोर मोनफ्रोमबो बोथोरावनो गायनो हानाय बायदि जोङो जोलै दिहुननायखौ जोङो नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोंहा आबादनि बि थिङाव सावरायनो होननानै बुङोबा जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो लाबोनांगोन मानो होननानै बुङोबा जोंहा गोद गोदाननिफ्रायनो ओ मोनसे आबाद मावनाय मोनसे हारि जे जोंङो गोदो गोदाय आबाद होननानै बुंङोबा बेबायदिनो एसे एनै आबाद मावोमोन। बेबायदिनो जोंङो गोबांथार आबाद मावोब्लाबो जोंङो आबादफोरखौ दिखांनानै लानो हायामोन जेन'आबाद फोरा दुब्लियावनो माखासे रानज्रिनानै सिरिनानै जोंहा गोबां खहा जायोमोन आरो बेबायदिनो जोंङो माखासे समाव जोंङो गोबांथार आबाद मावनो नाजाबाबो जोंङो आबादखौ गोबांथार मावनो हा जाहोना जाहैबाय जोंहा बै समाव ओ माखासे बिरोंदामिनजों जौगाहोजानाय जुन्थि बा आगजुफोर गैयामोन। आरो माखासे ओ जोंनि दानि बायदि ओ माखासे ओ खाबु बा जोंहा माखासे आरो आइदियाफोर बेफोरो जोंहा गैयामोन नंङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोंङो आथिखालाव नुनो मोनबाय जोंहा बिरों दामिनजों जौगानानै गोबां मा होननानै बुंङो बेखौ थाब थाबै जोंङो बा गुवार गुवार बा दसे समावनो गोबां हाब फोर जों एवनो हायो जेरैहाय जोंङो गोदोहाय नुनो मोनोमोन
नांगोलबा मोसौफोरजों एवनानै जोंङोओ माखासे गोलाव समनि गोलाव समनि गेजेरावबो जोंङो एसेल' ओ हाखौ जोंङो एवनो हानाय जायोमोन बेबायदिनो जोंङो ओ एवनानै एवनानै जोंङो माखासे ओ बेबायदिनो एवनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन दायो बेबायदिनो जोंङो गोबां समबाबो जोंङो एसेल' आबादखौ मावनो हायोमोन आरोखि ओ बेबायदिनो आरो माब्लाबा माब्लाबा जोंङो गोबां एवनो नागिरब्लाबो जोंङो बोथोरा थांगलायनाय बेफोरबायदि जायोमोन ओ बेबायाददिनो जोंङो गोबांथार आबाद मावनो हायामोन। जो आथिखालाव नुनो मोनबाय जोंहा गोबां गुवार गुवार आबादखौ मावनो हासै। आरो जोंङो बेखौ मानिफ्राय जादों होननानै बुंङोबा जोंङो बिरोंदामिन जौगानायनिफ्राय जेरै हाय जोंङो बिरोंदामोनजों जौगासो जानाय माखासे ट्रेक्टर पावार टिलारफोर ओंखारबाय बेनि गेजेरजों जों खम समनि गेजेरावनो गोबां गुवार गुवार हाफोरखौ एवनो हा नंङा होमबा? नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा ओ बे बिरोंदामिनजों जौगानाय दौगा होजानाय माखासे ट्रेक्टर बायदिसिनाफोरजों खम समनि गेजेरावनो गोबां बिगा हा एवनो हायो। बेनि जाहोनाव जोंङो आबादफोरखौ जोंङो गोबां दिहुननो हायो आरो बेबायदिनो जों आ आबादनि जोंहा माखासे नस्थ' जानाय एबा लस जानाय बेनि हाराबो खमायलांबाय मानो होननानै बुंङोबा गोदो गोदाय माखासे ओ आबादफोराव जोंहा माखासे बेमारफोर हाबोबा बा माखासे माबा मोनसे जाहोननि थाखाय रानोबा ना जों आबादखौ दिखांनो हायाबा बा फिथाइफोरा थायाबा जोंङो बेफोराव जोंङो जेबो ओ मा होनना बुंङो आइदिया गैयामोन। बा रोंगौथि गैयामोन जोंङो नाथाय आथिखालाव नुनो मोनबाय माखासे ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंहा ओ आइदियाफोर दंसै जेरै हाय
ओ हेलौ हेलौ ओ मोजां खोननायसै नोंथां।
आबादखौ जोंङो आथिखालाव मावनो हासै आरो नोंथां।
औ ओं
गोदोनि आरो दानि आबाद मावनायनि बिथिंङाव जोंहा माख माखासे मिथिंगायारि गोहोमबो गोग्लैयो जेरैहाय गोदो गोदाय जोङो माखा से आबादनि गेजेरजों जेबो मिथिंगायारि गाज्रि गोहोम मोननाय जायामोन जेन' जोङो गोदो गोदाय मिथिंगानिनो मोननाय माखासे हासारफोरजों जोङो आबाद मावनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां? नाथाय जोङो आथिखालाव जोङो नुनो मोनबाय माखासे रासायनारि हासार बाहायनाय माखासे बेबायदिनो जोंहा ओ एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायनाय माखासे बेबायदिनो जोंहा मा खासे ओ हाग्रा फोथिग्रा मुलि बाहायनाय बेफोरनि गेजेरजों जोंहा मिथिंगानि माखासे गाज्रि गोहोम गोग्लैयो नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो गोदोनि आरो दानि आबादनि बेलायाव जोङो माखासे ओ फाराग नुनो मोनो बा मा खासे मिथिंगायारि गोहोमनि फारसे जों फारागखौ नुनो मोननाय नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोंनि दिनैनि ओ बा जोङो आबादनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो हायो बिदिनो नोंथां साबायख'र थाबाय नोंथां नोंथांजों आबादनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों। जे नोंथांनिफ्राय माखासे मिथिनो मोनै आबादनि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय गोजोन्थों नोंथां।
लांदां
लांदां